औ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो दं
आं नोंथांजोंहाय माने मोनसे आयदानि सायावहाय नों रायज्लायनो थाखाय नोंथांजों फन नोंथांनाव फन हरदोंमोन ना नोंथाङा फ्रिना
औ नंगौ नोंथां आं दा फ्रिनो दं नोंथाङा बुंनायसै मा आयदा
आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोरा
औ नोंथां
मा मा मैगं मानलाग्रा मानलाग्रा मैगं आर ना मा मा मानला्रा ब्रा मैगं जायो आरोना जायोबा जायो आरोबा गायो बिसोरो मा मा मा गायो गायनानै जायो आरोना मानलाग्रा मैगंफोरखौहाय ओमफ्राय बर'फोरनावहाय मा मा मानलाग्रा मै खम मोनो बिनि सायावहाय आङो सावरायनो सानदों आरोना नोंथां।
औ मोजां जोबोर मोजां आयदा नोंथां।
नोंथाङा जागायजेग्रोनो ना आं जागायजेनोसै
ओम औ नोंथां नोंथाङानो जागायग्रोदो दे नोंथां।
आंनो जागायग्रोनोसै ना नोंथां बिदिब्लाथ' मानलाग्रा मैगं होनोबाथ' जोंना बर'फोराहाय अनेक रोखोमनि मानलाग्रा मैगंफोरबो फोयोबो आरो ओरैनो हाग्रायावबो मोनो आरो ना रज'नायफोरखौहाय
औ नोंगौ नोंथां
खोनाबायना नोंथां?
मोनो थार औ नोंगौ खोनागासिनो दं नोंथां थारैनो
जेरैहाय जोंहा मानलाग्रा मैगं फोयो होनोब्ला लाव लाव फोयो खुमब्रा बेनिफ्राय जोगोनार ओमफ्राय बिनिफ्राय जिंखा ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ माबा मा होनो ओ माबा उम मा होनोमोनलाय गार' थाइबें बेफोरबायदि अ'नेक रोखोमनि मानलाग्रा मैगं फोयो आरो ओमफ्राय बिनि मादावहाय जेनेब्ला हाग्रानि फ्राय मोननाय जेनेबा खेरा दाफिनि मानिमुनि ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ ओ माबा केरा'दाफिनि होनखांबायना आं ना नोंथां औ खायला खायला
उदासिं अनेक रोखोमनि मोनो आरोना जेन'बा खायला खायला खायलाखौ मिथिगौना नोंथाङा?
औ मिथियो नों
खायलाखौहाय उम खायलाया गोखा जा जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय ना गोरलैफोरजों देेजायोब्ला बिराद गोथावनि मेलौनाय जायो नो गोथाव मोनो जानो बाथोनफोर देनानै जायो खायफाबा ओरैनोबो एवनानै जायो आरोना बेनिफ्राय मानिमुनि मानिमुनि होननानै बुङोबाथ' मानिमुनिआ मुलिसो जाहैबाय
औ नंगौ
जोंनि मा होनो ओ बर'फोराहाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आरोना मानि मुनिखौ मुलि होननानै बुंखायो आरोना आरो मुलिया मुलि मुलि खा मानु-मानि मुनिआहाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जायोब्ला जेरै
औ
फुङावहाय ओ सोरांनाय सोरांनाय लोगो लोगो सोरांखांनानै जेन'बा मैगं सुखांनाय लोगो लोगो
औ
मानि मुनिखौहाय उदै खालियाव
औ नोंगौ नोंथां
ए बेखौ बि बिलाइखौ खानानै जानानै दैखौहाय गुद गुद बुरजा बिदिनो एसे नांगौबायायदि लोङोब्ला माने उदैया थान्दा जायो औ उदैनि माखासे मैलाफोराहाय उदैनि माखासे मैलाफोरा माने साफा जायो आरोना माने आरो बेनिफ्राय जोंहा जेरै लाव लाव फान्थाव बेफोर जेन'बा ओ सरि फान्थावथ' नङा फान्थाव मानदा गाजाया लाव फोरजों जिंखाफोरजों जोङो अनेक रोखोमनि जोङो फोनानै जोङो बायदि बायदिबो मानलाग्रा बेनदोंफोरनि माने आबाद खामनानै जोङो रांफोरबो आरजिनाय नुनो मोनो बा आरजिनो हायो आरो ना दानि समाव समफोरावहाय बिनिफ्राय जोंहा आरो खेरा दाफिनि खेरा दाफिनिफोरखौहाय जोङो दाउफोरजों जायो नङा होमबा नोंथां? दाउफोरजों जायोब्ला माने बेमार आजार हामो बिदि होननाय खोनायो आरोना इनिफ्राय जोंहा बायदि बायदि बिदिनो माखासे ओ जिंखा जेन'बा जिंखा फोरला बेफोरखौहाय जोङो ओ फोरलाखौ जोङो दैज्लाङाव मोनो नङा होमबा नोंथां? जिंखाफोरखौहाय उम ज्लांआवहाय माने फोरलाफोरा जेनेबा बेखौ गाय-गायनांलाया आरोना ओमफाय दानि दानि समफोराव माने गायोबो आरो गायनानै माने आबाद माने माने फोनानैबो बानायो आरोना जिंखाखौहाय।
औ
ओमफाय जोङो जिं माबा फोरलाफोरखौहाय जिंखा फोरलाफोरखौहाय बिदिनो गय बिफां सोरनिबा खान्थाल फिफां बिदियाव रज'नानै मानखोनानै हारसिंनो थायनायबो जों नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जोंनियावहाय बर'फोरनियावहाय मानलाग्रा मैगंफोर दं आरोना। दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय मा मा मानलाग्रा मैगं मोनो ओमफ्राय माबोरै माबोरै जायो मा मा रोखोमनि जायो बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन
औ नंगौ नोंथां थारैनो मैगं होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ बर'फोरनाव गोदोनिफायनो आबाद मावबोबाय थादों मैगंफोर गायबोबाय थादों हाग्रानि आरो न'नि नङा होमबा नोंथां? हाग्रानिखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय।
न'नियावहाय जेरै जे नोंथाङानो होनखाबाय लावफोर नङा होमबा नोंथां लाव फोरला खुमब्रा जोगोनाद। थाइबें जिंखा नङा होमबा नोंथां
औ
दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। मानलाग्रा मैगं न'फोराव गायनाय मैगंफोर दा जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौल नङा होमबा नोंथां? मैगंफोरखौनो फाननानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरैबो फुंआव मा खालामोमोन जोंनि बर'फोरा जोगोनार आरो खुमब्रा नङा होमबा नोंथां
औ
जोंनि बर'फ्राथ' बैसिना बांसिन थुरिनिमोन नङा होमबा नोंथां थुरिनि बा जिगाबनिबो नङा होमबा दा सम मा खालामोमोन जोंनि बरथ'फोरा बे खुमब्रा आरो जोगोनारखौ उखुमावहाय मानखो होोयोमोन नङा होमबा नोंथां
औ
उखुमावहाय मान फैयोमोन मा खालामसै बे उसुंफोराव न'नि उसुंफोराव मा खालामो मोनसे जायगा लानानै
औ
जोगोनारफोरखौ गायना लायो आरो जोगोनार बा खुमब्राफोरखौ गायना लायो
औ
दा बिनि उनाव मा खालामसो बेखौहाय जोङो जेनेबा जों जेनेरेलि जोङो मा खालामो जेनेबा बेखौथ' जोङो माबायावहायस होयोङा होनबा जखिफोरावो होयो नङा होनबा नोंथां नाथाय जों दांखलिफोर होआलासे मा खालाम बे समावहाय ओ खुमब्रा आरो जोगोनारखौ उखुम मुदायाव मानखौ होनोसै आरो मोनसे जायगा होनानैबा गन बा लावथि होनानै उखुमाव मानखो होनसै आरो असाव मान होनानै मा खालामो बेखौहाय ओ मानला होनोसै आरो बे उखुमावहायनो उखुम हुदायावनो गोजौआवहाय माने थिंथ' नंखानालाय गासैबो थुरि बा जिगाबखासो नालाय मानखौ होनोसै आरो ओमफ्राय बे मान लासै लासै लासै लासै माबा मा होनना ओम लावबा जेब्ला मोनसे सम जाबाय बेनि उनाव मा खालामो जोंना माबानोसै आरो फिथाइ थायसै फिथाइ थाय माने नों बेयावनो आरामसे ओरैबायदि समावनो जेव जेव जेव ज फिबो थायनोसै आरो माने अखुमाव मोजांसिन जायो बिराद जिगाबफोराव बिराद मोजां जायो आरो मानला लांफै जेरै लोगोफोरै ओमफ्राय जुदि बांद्राय लावबो लावलाबायोब मा जानोसै बे नाबफोरखौ जानाखानो ओ मा बिजौफोरखौ बिजौखौ खेबथ'लायसै खेबस'नानै जानोसै आरो फिथाइफोरखौ मोजां थायहोनोसै ओमफाय एसेबां जानांगौ बेफोरखौ जा लासै लासै नङा होमबा नोथां आरो आर माखासेखौ मा खालामो जोंना मोनसे नेम दङ मोनहोग्रा हुदा दङ आरोना मोनहोनानै माखासेखौ मोनहोनोसै आरो मोजां मोजांखौहाय मोनहोनानै बेखौ मा खालामबाय
उन समफ्रावहाय जायो आरो जेनेबा दैज्लां बोथोर फोराव बा जाय माइ गायनाय फुनाय समफोराव जोंना मैगंनिया सालथाय नङाोमबा नोंथां
औ
दा बेफोर समावहाय जोगोनार आरो खुमब्राखौहाय दोननानै जानाय मुवा दं आरो लोगोसे जोंहा औ जेब्ला गायखांनानै नङा होमबा नोंथां गायखांनानै फुखांनानै मोनसे सम जायो खङा बेखौ होनो जों नांगाल जांख्रा न' मोनोोंथां नांगाल जां जाफोरजों हायोब्ला दाउफोरखौ अमाफोरखौ जा यो आरो आरो जुनारफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोर ना ना गुरनानै फैनानै बा माबानानै नङा होमबा हमनानै फैनानै माइ गायखांबा जोगोनारजों नाजों जायो आरो दा जोंहा बेफोरबादि
नानै जायो आरो मोनबाथ' सेवखाला नालाय गोथांबासो गोरलै गोरलै बासो सेवो नालाय दा फुरा मोनहथारना बोराय होथारनानै एखेबारे जोंहा बोसोरसे गाहाम दोनलायनानै जायो आरो खुमब्राफोरखौ औ एखेबारे खैसिब खैसिब जालायथारसै आरो खुमब्राफोराथ' बिराद मोजां जायोमोन औ मुलिफोराव औ नंगौथ' नोंथां दुलिफोराव बाख्रिफोराव एखेबार दा बेफोरखौहाय जायोमोन आरोना
आरो जेरै जिंखा फोरला बेफोरखौथ' थाइबेंफोरखौथ' जों मानला होयो
औ
गायना लानाय अमा खानाय औ जांसिफोर होयो दा बेफोरबायदिखौहाय जों नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां
दा नोंथां टाइमाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन दा समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां जों माखासे सम लानानै सावरायबावनोसो आरोना नोंथां दे बिदिब्ला ना नोंथां गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय
औ आरो